हेल' नोंथां औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ फ्रि दं
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना? अ बिदिब्ला ओ आयदायानो जाबाय जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि जेरैबायदि अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बेफोरनि सायाव इसे सावरायनायदोंमोन नोंथां ओ औ ओमबा आङो फोरमायग्रोना होनसै नोंथां
हा?
आं फोरमायग्रोना होनोसो
औ नोंथाङा फोरमायग्रोना होदो ओमबा
औ बिदिब्ला ओ नोंथां मा होनो बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला थ' जोंहा गोबां दङ ओ बिब्दिनो जोङो गिबियावनो आङो अनला ओंख्रिखौ नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै
औ दे।
जोङो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखो खोमै जानायखौ नुयो आरो आङो नों थांनो औवा मेवाइजों संनायखौ इसे फोरमायनोसै
औ
जोङो अनला ओंख्रिखौ जानोब्ला गिबियावनो माइरंखौ सोमग्रोनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला जों बियो गुरै जाया जेब्ला बियो गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै बेखौ जोंङो दिंखियाव नङाब्ला उवालाव आरो जोंङो दा ओ दाथ' जोंङो बेफोरखौ बाहायनाय नुनो थांला आरो बांसिन नाथाय खायसेखौ बाहायनाय नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो खायसेखौ सार ग्रिन्डारफोरावबो ओ देनानै लानायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ औवा मेवाइजों जानो गोनांब्ला गिबियावनो औवा मेवाइखौ लाबोग्रोनानै बेनि जा सानि बिगुर बेफोरखौ बोखारना लानानै बा बे बेखौ मोजाङै सुनानै बेखौ जोंङो गोरलै गोरलै हानानै बेखौ खारैजों एसे गलायग्रोनानै लानाय जायो आरो आरो जोंङो औवा मेवाइ बुङोब्ला गासैबो औवानिखौनो जानाय जाया आरो। खायसे औवानिखौल' जायो आरो बेनि उनाव जोंङो बेवहाय बायदि जेरैबायदि बेदरफोर बा दाउफोर होनो गोनांब्ला जोंङो दाउफोरखौ गिबियावनो गोदाना लानानै बेखौ थावफोरजों एसे एव फ्राननानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंङो जा हानानै लाखानाय औवा मेवाइ बेखौ जोंङो सारायाव दसे सम रहायग्रोनाय जायो आरो बेवहाय जोंङो बायदि मस्लाफोरखौबो होखानानै लानो हायो आरो होआब्ला दसे उनावबो होजायो आरो बेनि उनाव बेयो मोजाङै रबनायनि उनाव जोंङो बेवहाय दै होनानै बेखौ दसे सम गोदौनो होनाय जायो आरो मोजाङै बेवहाय जोंङो खारै होनाय जायो जाहा थे ओंख्रिया मोजाङै जानाय बायदि आरो बेनि उनाव ओ ओंख्रिया मोजाङै गोदौखाङोब्ला बेवहाय जोंङो जा देनानै लानाय अन गुन्दै बेखौ जोंङो मोजाङै आखायजों सारनानै होनाय जायो आरो जाहाथे अन गुन्दैया गथा जायै बदि बेनि उनाव अनलाया मोजां गोदौखांनायनि उनाव जा एवनानै लाखानाय बेदर बेखौबो होनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जोंङो ओंख्रिया मोजाङै मोननायनि उनाव ओंख्रिखौ मोदोमनो थाखाय जोंङो गंगार दुन्दिया बा खासिथारि बायदिफोरखौबो होजायो आरो।
औ
जोंङो बेवहाय होनाय जा खारै बेखौ जोंङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो जोंङो खायसेखौ बेसरनि जा साख्लि बेखौ जोंङो सावनानै बेनिफ्राय हाथ'फ्ला बानायनानै बेनिफ्राय बो खारै दिहुननायखौ नुदों आरो।
औ
बेनि अनगायैबो जोंङो अनला ओंख्रिखौ ओ थावजोंबो संनानै जानाय जायो खायसेखौ जेरैबायदि गोखै होनानै थाइगिरजों आरो खायसेखौ जोंङो खोरदैजों बा खायसेखौ बासिगि बिबारफोरजोंबो संनायखौ जानाय नुदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो अनला खारैखौ लाथाजोंबो जानायखौ नुदों आरो साम'जोंबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ औ
आरो जोंङो सबाय ओंख्रि बुङोब्लाबो सबाइ ओंख्रिखौ खायसेया ओ जानायनि सिगांनो जोंङो खायसेखौ न'खरावनो बारिफोराव हा दङ ब्ला गायनानै लानायखौबो नुदों आरो जोंङो खायसेखौ बाजारनिफ्राय लाबोनायबो नुदों आरो। जोंङो बेखौ जानोब्लाबो गिबियाव बेखौ हेख्रेमग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनाव बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो दसे सम जाहाथे बियो गुरै जानानै सानि जा बिगुर गोसोम बेयो गुनाय बायदि। बेनि उनाव बेखौ जोङो साम'जों जानो गोनांब्ला साम'खौ सानसे बा साननै सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे ओ बेनि सामुनियाव जा हाबनानै थानाय मैला बेयो ओंखारनाय बायदि बेनि उनाव जोङो सामुखौ ओ मोजाङै मनाफोराव सोनानै जोंङो मोजाङै सुनाय जायो आरो बेवहाय जों कारज्रि होनानैबो सुनायखौ नुदों आरो खायसेखौ। बेनि उनाव बेखौ मोजाङै हुग्लि हुग्लि सुनायनि उनाव जेब्ला बेयो साफा जायो अब्ला बेवहाय थानाय जा धाखोन बेखौ गारनानै आरो उनजा एसे एसे दाननानै लानाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खायसेखौ बिब्दि मावखांनायनि उनाव खायसेखौ दैजों एसे रुनानैबो लानाय खौ नुदों आरो। बेनि उनाव जोङो जा सोमनानै दोननाय सबाय बेखौ जोङो बोखांनानै ओ बेखौ खारैजों एसे रहायग्रोनाय जायो आरो जाहाथे सबाया गुरै जानाय बायदि। बेनि उनाव बेवहाय दै होनानै जोङो बेखौ गोदौ होनाय जायो आरो जा दाननानै लानाय सामु बेखौ जोङो थावजों एसे एवफ्रानाय जायो आरो। बेनि उनाव सबाया मोजाङै गोदौवोब्ला बेवहाय जोङो एवनानै लानाय सामुखौ होनाय जायो आरो। जोङो अनलायाव जेरैबायदि मोदोमनो थाखाय गंगार दुन्दिया बा खासि थारि होनाय जायो बेबायदिनो जोङो सबायावबो होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
अ
बेनि अनगायैबो जोङो सबायखौ खायसेखौ जोङो थावजोंबो दालि बायदि संनानै जानायखौ नुदों। आरो खायसेखौ जोङो ना फोर होनानैबो संनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ। बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ आरो सबाय ओंख्रि खौ माबोरै जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। माने अनला ओंख्रि नों नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय अनला ओंख्रिखौ जेरैबायदि बानायो बेफोरबायदिनो बानायो। बेनि सिगाङावदि जोंनो खारै नांगौ नङा होमबा अनला खारै संनो थाखाय खारैनि गोनांथि दङ खारैखौ गोबां रोखोमनि ओ बिफांफोरजोंबो बानायनाय जायो जेरै थास' ओ थास'नो था-थास थालिर थालिर बिफां बा थालिरनि मादाजों लोगोसे आरो मैथ्रुनि थाराजोंबो खालामो बा खाय-खायसेया बेसरनि साख्लिजोंबो खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
थास' ओ थालिरनिफ्राय जेरैबायदि बानायो थालिरखौ दाननानै थालिरनि मादाखौबो ओ दानना लानानै बेखौ गोबा गोबायै थाब राननाय बायदि सान्दुङाव फोराननानै गोबा गोबा दानना लायो आरो सान्दुङाव फोरानना दोनो मानो होनबा जेसेबांनो गोबायै दानगोन एसेबांनो थाब रानगोन नङा होमबा नोंथां? बेफोर बेनि थाखायनो गोबायै दानना लानानै बेखौ फोराननानै लायो। आरो थालिर बिफांनि द माबाखौबो ओ बेखौबो हाखुन्थिनानै लायो फिसा फिसा गोबा गोबायै हानानै लायो दानस सावनानै समानै ओ खायफाया समानै दान जायो गोबाङानो समानैनो दानस'ना लानानै समानै गोबायै गोबायै हानानै लायो जिरनानै लायो बेनि उनाव सान्दुंआव फोरानना दोनो मानो होनबा थाब राननो थाखाय गोबायै हानाय जायो आरो गोबायै जिरनानै लानाय जायो। नोङा होमबा?
औ।
बेनि उनाव सान्दुंआव फोराननानै बेखौ जेब्ला रानगोन बेखौ अर लगायनानै हांगारखौ बेनि हांगारखौ ओ बेनि जिखिनि हांगा ओम ओंखारगोन सावनानै जिखिनि ओंखारगोन बेखौ दैजों एसे गथा खालामनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव बेखौ ओ फिन ओ दैयाव मा होनो सरनानै बेखौ खारै दिहुननाय जायो। नङा होनबा?
औ।
बेफोरबायदिनो खारैखौ बानाय जायो आरो खायफा खारैआ बेफोर ओ खायफा खारैया ओ आथिखालावथ' आरो बेलेग रोखोमनि खारैबो ओंखारदों गुबुन रोखोमनि जेरै सदा खारैबो ओंखा खारदों बेखौबो ओ रासायनानै ओ दाजेमजों दिहुननाय जादों थेवबो जोंनि ओ न'आव बानायनाय खारैदो आरो बेदो बे खारैजों गोबां आलदा रो आलदा जायो आरोना।
औ।
गोबां रोखोमनि खार रै बानायो बेफोरबायदिनो ओ एखे महरैनो खालामनाय जायो बेफोर गुबुन गुबुन खारैफोरखौबो खायफाया एसेयावनो ओ थावो बा गोथाव जायो होननानै बुङो खायफाया आर खायफा खारैखौ आरो ओ गौ औ बुरजा नांगौ जायो। नोङा होमबा? जेरै अनला खारै होनायफोरावबो खायफा खारैया गुबुन गुबुन गावबागाव जानानै मोजां मोनो खारैफोरखौबो गावबागाव आरो खायफायाथ' थाव हारि बुस्थु ओ थावारि बेसादखौसो जायो होमबा ना।
औ।
बेफोरबायदिनो अ-अनला खारैयावबो नोंथाङाथ' गोबां बुंलांबायानो। जेरैबायदि मानो होनबा अनलाजों दाउ होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' ओ बर'फोरा गोबां मिथिजानाय। नङा होमबा? गुबुन हारि फोरनिफ्रायबो गोबां ओ अनसायजानो मोनदों गोबां मिथिजानो मोनदों आथिखालाव अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गुबुन हारिफोराबो ओ आलासि महरैबो फैयो जान जाफैनो मोनफैदों लोगोसे ओ टाउनाव ओ हटेल दखान आरिफोरावबो मोनजानो मोनबाय जानांगौ गोबाङानो मोनजादों आरो गोबाङानो जानोबो फैगास फैयो बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्ला अनला अन्लाजों दाउ सबायजों साम' बे बेफोरबायदि नोङा होमबा?
औ।
गोबाङानो मोनजादों गोबाङानो मोजांबो बुंदों मोजांबो लांदों बेफोरबायदि गुबुनारि मानसिफोर आरो लोगोसे हायुङारि दावबायारिफोराबो बेफोरबायदि ओ जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानो जानानै मोजां मोनदों होननानै बुंसोनाय बेखौ खोनादों आरोना।
औ।
गोबाङानो मोजांबो मोनलांदों बेफोरबायदि मोनजालांनानै आरो खायफायाथ' जानो थाखायनो फैबावो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बायदिफोरखौ ओ गोबाङानो गुबुन हारिफोराबो गुबुन हादोरनिफ्रायबो फैबावनाय दङ मानो होनबा जोंनि बेफोरबायदि ओ जानाय लोंनायनि सायाव गोबां मा होनो मा होनोखौ इनकुवेरि मा होनो इखो खालामनाय जादों आरो ना गोबाङानो नायबिजिरसंनाय जादों। नायबिजिर संदोंबो गुबुनारि गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय ओ बिगियानगिरिफोराबो नायबिजिरसंदों मानो होनबा माबोरै खालामो बर' फोरा बेफोरबायदि आरो जौनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गुबुन हादोरनि बिगियानगिरिफोरा बेफोरबायदि आदबखौ माबोरै दिहुनदों बर'फोरा बर' आइजो फोरा माबोरै बानायनो हादों बेफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो नायबिजिरदोंमोनबो आरो आथिखालाव ओ मा होनो उम हायुङारि एबा इन्टारनेसनेल हिसाबैबो मिथिजानाय जालांदों आरो ना।
औ।
जानाय लोंनायनिफ्राय जौनि बानायनाय आरो बायदि रोखोमनि बिथिङाव मिथिजानाय जादों। आरो मिथिलांगासिनो दं गोबां जौगाखांनोबो हादों बर'निफ्राय बेफोरबायदि जानाय लोंनायनिफ्राय हमनानै गासैबो बिथिङावनो जौगालांनो हमदों दा अब्ला नोंथां जोंनि रायज्लायनायाबो समाबो जाबायमोन। ओ बेखिनि रायज्लायनायनि थाखाय नोंथाङा सम होनायनि थाखाय गोबां साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे।